हेलौ हेलौ
हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना
नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा
खोनादोंना नों
खोनायासै माथो हेलौ
नोंथां हेलौ
औ दे खोनाबाय
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों
नोंथांजों आं गोदोनि आरो दानिया आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि नोंसिनिथिंजाय गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायफोरा दा माबायदि सोलिगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ हागोन दे नोंथां गोदोनि आरो दानिया आबाद हो
औ
जोङो जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायखौ नायब्ला गोबां फाराग नुनो मोनो आरोना
औ औ
गोदोनि समावहाय आबाद मावनायावहाय जोङो बांसिनानो मोसौजोंसो हालौवनानै गायखायोमोन नालाय गोदोथ' बिदि ट्रेक्टर मा मिसिंफोर गैयामोन नालाय
औ औ नंगौ
गोदोनि समाव जोङो बांसिनानो मोसौजोंनो गायखायो गायखायोमोन गिबियावनो मोसौजों खाराय ग्रोनानै लासिगोन आलि दानसिगोन आलिखोसिगोन आरो माय गायनो थाखायहाय माइखौ औ सोमनानै दोनखानाय दालाय माइ थायोना
औ औ
बेखौ हायाव मोजाङै फोमोन औ औ बेखौ मोजाङै फोग्रोनानै लासिगोन फोखांनानैहाय खोथिया गाहैजानाय जाबा मोसौजोंनो हालौवो मोसौजों हालौवनानै गायो गोदोनि सुबुंफोरा बां गोबाङानो मोसौजोंनो हालौवनानै गायखायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
आरो जोङो आथिखालाव दायो जों गायनायखौ नुयोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो मोसौजों हालौनायखौ नुनो मोनला आरो बयनो गुबुन नखराव ट्रेक्टरजों हा हालौवनाय बेखौसो नुनो मोनो दायो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै खोथिया फैयो खोथिया फोखांनानै आरो गायनोबाबो ट्रेक्टरजोंनो हालौवनानै गायो आरो दा आथिखालावथ दायो मेचिन ओंखारबायनो माइ गायनायनिबो हानायनिबो मेचिनजोंनो गायो हायो औ जोंनि ओनसोलाव दायो बेदिखौ नुनो मोनो आरो माने माइ गायनो थाखायहाय हो
नोंथांमोननिथिंबो अब्ला मेचिनजों गायनायफोरा सोलिनो हमबाय ने
औ सोलिनो हमबाय माने माइ गायनायावबो आथि खालाव माने मानसि बा सुबुंफोरखौ नांलाय बियो आरो गोनांथि जालायलिया खम समावनो गायनानै थाब फोजोबनो हायो खामानिफोरखौहाय आरो गोदोनि सम समावथ जोङो नायोब्ला मोसौजों हालेवनानै गायनाय समाव गोबाव सम लायबो नङा होमबानो थां बिखासे बिगासे हाखौ हालौनो थाखाय सानथाम सानब्रै सम नांनाय मोसौजों हालौवनानै नङा होनबा नोंथां
औ
आरो दायोथ आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों दसे समनि गेजेरावनो नैजि मिनिट एबा जि मिनिट बे समावनो से बिघा हाखौ हा हालौवनानै फोजोबखांनो हायो नङा होमब नोंथां
औ
आथिखालाव
आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना
औ गोदोनि बायदि गैलिया माने आबाद मावनायावहाय आरो बांसिना- माने दायो आबाद मावनायावबो रासायनारि हासारखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो बांसिनानो
औ औ नंगौ थारैनो
औ गोबोरखि हासारफोरखौ खमैमोन आरो हाफोराबो आबाद फोर बारा मोजां जालिया माने रासायनारि हासार हो- होबाय थानानै
औ
नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोल गोदो माबायदि माइ गायोमोन दायो माबायदि माइ गायो खोन एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे बिदिबालाय फोरमायनो होद नोंथाङा
जोंनिथिंबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो गोदोनि समाव गोबां सुबुंफ्रानो मोसौजों हालेवनानैनो गायोमोन माइफोरखौ आथिखालाव थ' गोबां सोलायबोनो हमबाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
उम आथिखालाव जोंनिथिंबो गोबां सुबुंफ्रानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै गायनायखौ जों नुनो मोनसै। खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै गायजासिम ट्रेक्टरजोंनो हालौवनानै फोयो आरो गायनाय समावबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै गायो। आथिखालावथ' गोबां बो- गोबां न'खरफोरावनो मोसौ गैयिखौबो नुनो मोनसै नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि बायदि बयबो ज' ज' ज सावरि बादालि जालायनानै गायलायनायफोरखौबो जों बांसिनानो नुनो मोनला नङा होमब्ला नोंथां माइ गायनाय समाव
नोंगौ नोंथां
आथिखालावथ' आथिखालाव बयबो रां खामायनायाव गोसो होबाय नङा होनब्ला दा
औ औ
गायनाय गायनाय फुनायनिफ्राय लानानै गासैबावबो आथिखालाव हाज जिरासो होजोबो
औ औ
सुबुंफ्रानो बयनिबो न'खराव हाजिरासो गा बांसिनानो गायनो थाङो नङा होनब्ला
औ नंगौ
बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालसिम गोबां सोलायबाय। नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव गोबां सुबुंफ्रानो आबाद मावनो लायोब्ला खोमसिनिफ्रायनो सिखारनानै बिसोर हालेवनो थांनांगौ जायोमोन दुब्लि फोथारफ्राव
औ नंगौ।
दा आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो गोबां खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरजों हालौ नानै हाफोरखौ मोजाङै फोमोननानै लानो हायो नङा होमब्ला?
औ औ।
उम।
ओरैनो नोंथांमोननिथिं दा मा मा गाम माइ गायनाय जायो?
जोंनिथिं बांसिनानो माइसालि माइखौसो गायखायो नङा होनब्ला?
औऔ।
जेरैहाय जेरैहाय जैबांला रन्जित मासुरि आरो माइब्रा जोसा बेफोर माइखौनो बांसिनै गायनाय जायो।
औ औ। आरो माइब्रायाथ जोंनि हो
नोंथांमोननिथिंजाय मा मा माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ फोरमायना होजागोन नोंथां। जोंनिथिंबो जोंनि ओनसोलावबो एखेयानो होनजायो माइ गायनाया माइफोरा। जेरै बिदिनो नों नोंथां बुंनाय बायदिनो माइब्रा आसु रनजित जयबांला मासरि बि एफोरो गासिबो एखेयानो माने नोंसोरनिजों जोंनियावबो बेबायदिखौनो गायनाय जायो।
औ एखेयानो जाजोबो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
औ जोंनिथिंजाय माने मेसें बोथोरावबो माइ गायनाय जायो आरो बर' माइ होननानैखौ गायनाय जायो जोंनिथिं मेसें बोथोरावबो।
औ।
बेखौथ' माइसालि माइब्रा जय बांला बेफोरथ' दैज्लांनि आबाद नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा दिनैनि रायलायनायखौ एसेबांनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
उम दोनथ' जासिगोन दे नोंथां।
औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय उन आरो उनफोरावहाय आसा खालामोदि नोंथांजों राय्लायफिननो मोनगोन।
औ औ नोंथाङा आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायलायनानै
औ दे बिदे
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै
औ दे
औ